औ खोनादों नोंथां खोनादों।
आतसा मा खालायदो नोंथां?
आं ओरैनोसो दं नोंथां
ओ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' बारा एसेबां नङामोन दाउजों सबायजोंमोन नोंथां।
अह आदसा बोथोरफ्रालाय माबोरै सोलिगासिनो दासान्दि? उम उम उम आतसा मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ'
जोंनाबो बिदिनो आलुजों अमा बेदरजोंमोन। ओ नोंथाङा फ्रिना दायो?
औ फ्रियालाय फ्रियानोमोन नोंथां।
आतसा नोंथाङा फ्रिबा माने आं मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन आरोना नोंथां।
उम टपिकआनो जादों माने आथिखालनि जुगाव जों मबाइल एबा मबाइल बा जामबुं बाहायोब्ला जों मानि थाखाय गाज्रि मबाइला जोंनि थाखाय आथिखालनि जुगाव मबाइल बाहाय योब्ला जों मानि थाखाय मोजां आरो मानि थाखाय गाज्रि बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ
औ दे औ औ दे फोरमायना होदो
अ जोंथ' मबाइलजों खौहाय गोबां सुबुङानो बाहायो आरोना नोंथां आजिखालिनि जुगाव
औ नोंथां औ
मानो होनबा मबाइलखौथ' जोङो नोंथांमोनहा मोजां आरो गाज्रियाव बाहायनो हायो आरो दा जेरै जों मोजां मावबोनोबा जों हायो जों फरायनाय फरायनाय समावहाय जोङो मबाइलखौहाय जे एन्सारफोरा नोंथां बेफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो आथिखाल जुगाव नागिरना लेखा फलाव नागिरालासिनो मबाइलाव बोनानै जोङो नुनो मोनसै आरो नोंथां
औ औ औ
जोंना गाज्रिया माने जे फरायनाय समाव जोङो मबाइल न जेनथ बै महरफोराव जोंनि थाखाय गेमफोर थायो जे गेमफोरखौ जोङो गेलेनाय गेलेयो अब्ला जोंनि खरफोरा बाहायो बांद्राय थिग जाया आरो नोंथां
औ
आरो जों मबाइलखौहाय बिदिनो गोबां मोजाङाव बाहायनो जेरै जो होननो थाङोब्ला जोंनि न'खरनि बबेबा सुबुं जोंनि न'खरनि सुबुंफोरा बबहबा दाबसे गोजान जायगायाव थायोब्ला जोङो बे मबाइलनि गेजेरावनो रायलायहरनो हायो हागोन आरो नोंथां
औ औ
जेरै जों नायनो थाङोब्ला मबाइलजोंनो जों हायो बिदिनो सोलोंथाइनिफ्राय लानानै बिदिनो खौरांफोरनिफ्राय लानानै गसिनिबो जों बे जेरै मबाइलखौहाय माने दा गाज्रिखवहाय बिदिनो गाज्रि भिडिअ'फोर नायलाबायनाय बेफोर मबाइलाव थाजोबो आरो ना नोंथां बेफोरो बिदिनो गोबां सुबुंफोरखौहायो खैफोदावबो खोख्लैलाङो आरो नोंथां
औ औ
जोङो मोजांखौथ' आं होनलांखाबाय जे फरायनाय बेफोराव बायो बाहायनो हायो। जे मबाइलफोर थाखाय जों गोजान गोजान जायगनि थासारिफोरखौबो मिथियो आरोना नोंथां
औ औ
मबाइलखौ जों बाहायो बिदिनो फन रायलायनायाव बाहायो बिदि सोलोंथाइफोराव बाहायो बिदिनोयो जों बबेबा मोनसे एन्सार दङ नामा जों बेफोरजोंबो बाहायो आरोना आं दा बेफोराव बाहायो जे जोङो उम उम नो हायो आजिखालि जुग जे जोङो मबेल मबेल आथिखालनि जुगावथ' मबाइल गैयाब्लानो जेबो गैया होननानै था जेबो गैया होननानै सानजायो आरो ना आं दा जाय बिदिनो आजिखालिनि जुगाथ' बिदिनो हायो बयबो मबाइल लाजोबबो जे ओ जोङो नायनो थाङोब्ला आरोना नोंथां जे जोंनावहाय आजिखालि जुगावहायो महाइलाथ' बयनाबबो थांफेरखायो नालाय जे जोंनावहाय दोननाय रांफोर
औ
जे जोंनाव दोननाय रांफोरखौ जोङो आथिखालनि जुगावहाय मबाइल फोरजोंनो हायो हरलाय लाबोनाय खालामनो होनसै आरो नोंथां
औ औ
जोंहा बेफोरखौ बेफोराव बाहायनो हायो मुलफोरखौहाय जे जोङो बबेबा मोजां थासारि बबेबा मोजां थासारि बा जायगाफोरखौ जोङो नायनो थाखाय
मबाइलफोरखौ मबाइलफोरजोंबो बाहायो आरो ना नोंथां नोंथांआ दा ससे फोरमायनो हागोन नामा
उहम औ हागोनथां ओ जों गोबां बिदिनो जों नोंथां बुंनायबायदि जों ओ मबाइलखौ जों मोननै धोरोमाव बाहायनाय जायो मोनसेया जाबाय गाज्रि मिसिइउस आरो मोनसेया मोननै रोखोमाव जों बाहायनो हायो मोनसेया जाबाय जों मिउस मिसिइउस खालामनाय आरो मोनसेया मोजांनि इउस खालामनो मोजां इउस खालामनाया जाहैबाय जे जों मबाइल लायै लायैनिफ्राय दानि जुगाव गोबां हेल्प होयो ओ फरायनायावनो उम माबा मोनसे एप्लाइ खालामनायावनो होन बा बेफोरबायदिनो गोब गोबां गेसफोर एप्लाइ खालामनोबाबो जोङो दानि दानि दिनाव जोंनो नांगौ जों मबाइलजोंनो बेफोरबायदि गेस एप्लाइ खालामनाय माबा मोनसे एप्लाइ खालामनाय एकाउन्ट खुलिनाय जोङो बेयावनो नांजोबगौ फरायनाय मेनलि फरायनाय जे फरायसाफोरनि थाखाय बे मबाइला मोनसे मोजां इउसफुल मोनसे टेक्नलजि आरो ना जों जोङो जोङो दिनैनि दिनाव मोनसे ओ जोङो मोनसे एनसारनि लेखा लेखायाव थानाय मोनसे एनसारनि फिननायखौ जों मोनाखैब्ला जों बुजियाखैब्ला जों गुगोल होननाय मोनसे एपसवहाय जोङो जे ओ सोंथिखौ जोङो लिरना होयोब्ला जों बिनि फिननायखौजों मोननो हायो आरो ना नोंथां आरो जे गारजि इउस खालामनाय होनोबा मो बैफोर सुबुंफ्रा जे फरायनांगौ समाव जा फरायसाफ्रा जा फरायनांगौ समाव बा माबा मोनसे ओ एन्सार एन्सारफोर बा फिननायफोर नागिरनो बेफोरबायदियाव इउस खालामालासे जे गोबां बेफोरबायदिनो ओ गेम गेले नाय होन बेफोरबायदिनो एनिटाइम मबाइल नायनाय फरायनायखौ गारनानै जोङो ओ बिदिखौ नुनो मोनो आरो दानि जुगाव जों दानि जुगावथ' ओ फरायनोब्ला दाबो जों मबाइलावनो गोबां बेफोरबायदिनो एप्सफोर दं जाम्बुं बेफोरबायदिनो गोबां एपस दं फरायनायनि लाइन ओ फरा ना जों थां ओ बेफोरबायदिनो जों दिनैनि दिनाव नावहाय मबाइलावनो जे गुगोल पे फन पे होननाय मोनसे एप्स थायो जों बेफोराव जोंनि एकाउन्टाव बेसेबां फैसा दं बेसेबां फैसा गैया ओ जोङो मबाइलजोंनो दानि जुगाव जोङो बेफोरखौ ओ सलायनो हायो आरो जों माबा मोनसे एप्लाइ खालामबाबो जों नायनो बे बेफोरबायदि खामानियाव मबाइला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। ओ नोंथां बुंनायबायायदिनो जों मबाइलजों जो जोबोद बेफोरबायदिनो गोनां खामानिबो मावनो हायो। आरो जे जायफोर जे मोजां खामानियाव इउस खालामनोल' रोङाखै बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय दानि गाव गोबां बेबायदिनो खहा आरो ना नोंथां।
औ।
औ आरो जों बेफोरबायदिनो दानि जुगावथ' गोबां बे बेबायदिनो गेसफोरखौ जों मोननो थांला जे अनलाइन बुकिं खालामनांगौ जे बे बुकिं खालामनाय खामानिया जे मबाइलफोरावनो सब फ्रायानो मबाइलफ्रावनो जाजोबसै आरोना नोंथां आरो जों बेफोरबायदि बिदिनो फन राय्लायनोब्लाबो जों गोजानाव थानाय न'नि मानसि बा गोजानाव थानाय मानसिफोरजों जों बै दाबसे जायगानिफ्राय आरो नैबे दाबसे जायगानिफ्राय थानाय मानसिफ्राबो जों दानि जुगाव जुगा जुग खालामनो हासै आरो बेफोरबायदिनो गोजान लामा ट्रेनजों जों‌ गोजान लामा हान्थिनोब्लाबो जोङो बेफोरबायदिनो ओ जोङो मोनसे एप्स दं। बेवहाय जोङो बेवहाय ट्रेन टिकेट जों बुकिं खालामनो हायो। बेफोरबायदि अनलाइन खामानियावबो मबाइला जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो खामानि मानि होयो आरो। मोजां खामानिखौ मावनो हायो आरो जों बेफोरबायदिजोंनो बे बेफोरबायदिनो जोङो फ्लाइट गाखोनो अरां गाखोनो बेफोरबायदियावबो जोबोद मोजां मोजां खामानि बेफोरबायदिनो गोनां खा खामानिखौ मबाइला दानि जुगाव मावो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां ओ।
नोंथाङाबो ससे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां औ। बे जोंथ' आथिखालनि जुगाव जे नुनो मोनो ज जोंना इउटुब केमेराफोरखौ जोङो गोजान गोजान जायगाफोरखौ जों सेभ खांनो लानानै जोङो जोंनि इउटुब चेनेलफोर बेफोरावबो जों एगारनो हासै आरोना नोंथां?
औ औ औ।
जोङो बेफोरजों मबाइलनि गेजेरावनो जों बिनो खामानिबो मावनो हायो आरो नोंथां। जे जोंहायो बिदिनो नोंथाङा दहाय बुंलांनायबादिनो जोङो जा माबा मोनसे एप्लाइ खालामनोब्लाबो जोङो माबा मोनसे एन्सारफोर नागिरनोब्लाबो जोङो जोङो जोंनि मबाइलफोरावनो खालामनो हाजोबसै आरोना नोंथां।
औ औ औ।
जोथ' दा नायनो थाङोब्ला जोङो मबाइलयावहायो जोंनि जिउआव आरो जोबोर मोजां खामानि मावफैदों आरोना नोंथां।
औ औ औ।
मोजाङावहाय जोङहायो मबाइलफोरखौहाय जोङो बेखौ एसेबां सुबुंफोर आथिखालनि जुगाव लासै आरो नाथाय नाथाय फरायनाय समावहाय जोङो मबाइलफोरखौहाय बांद्राय बिबाङाव बाहायोब्ला बेनो गोबां गाज्रिबो खोख्लैयो आरोना नोंथां
औ औ औ
जे सोलोंथाइ समावहायो मबाइल फोराहायो
लांदां
बे जोबोर मोजां खालामो आरो नोंथां जोंना समाबोथ जानानै फैबाय एसेनो सेै खोमा नोथां दे
बिफांजों माने आं रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो ना हामबायसै दसेसो मोननायनि थाखाय आंनो गुद नाइट